औ गोजोन फुंबिलि नोंथां
दा नोंथांजों आङो मोनसे गोनां खोथा सावरायनो नागिरदों नोंथां
मा खोथा नोंथां दे सावरायदो
ओ जोंहा जे जोंनि बे जेनेबा जोंनि हादराव बा बयनिबो हादराव जोंहा गोजां आरो गोलोम बोथोराव जोंहा गोबां आलदा - आलदा रोखोमनि आबादफोर मावो मैगं- थाइगंनि आबाद मावो दा बेनि सावरायनो हागोन ना नोंथां
सावरायजागोन नोंथां
ओ अब्ला नोंथाङा जेनेबा गोजां बोथोराव मावनाय माखासे आबाद बा मैगं- थाइगंनि बेफोरखौ मोरै मावो बेफोरनि मुं बेखौ फरमायनो हागोन नामा नोंथांआ
हागोन नोंथां हागोन दे बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो जोङो मेसें बोथोरनि एबा गोजां बोथोरनि मैगं -थाइगं होननानै बुङा आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो मैगं- थाइगंखौ आं बुंगोनोसै मैगं थाइगंनि गेजेराव दं जोंहा जाहैबाय गोजां बोथोराव आलु बे आलुखौ जोङो बयबो मावो बे आलुआ मोनसे गोनांथार मैगं मानि गोजां गोजां बोथोराव मावनाय। बे आलुखौ जोङो बयबो मावो। आलुआ मोनसे मैगं हिसाबै बय गासै बुहुमावनो मानि खमनै बाहायजानाय मोनसे मैगं थाइगं जों बे आलुखौबो बुंनांगोन बेनि उनावथ' जोंहा लाइ
लाफा
गाजर मुला कबि ब्रकलि बिसोर जाहैबाय गोजां बोथोरनि मोनसे मैगं। जोंहा बेयो मैगं मैगंफोराव गोबां भिटामिन मोननाय जायो जोङो बेखौ बयबो गोजां बोथोरावनो गायनाय जायो बबेबा बबेबा मैगंफोरखौ दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो नाथाय बिसोर मैगंफोरा बांसिनै मेसें बोथोरावनो गायजानाय मैगं।
गोबां रोखोमनि जानाय जायो बिसोर मैगंखौ मेसें बोथोराव मावनानै। बिनि उनाव दङ जोंहा गोजां बोथोरनि आबाद बिनि सायाव आं बुंगोन। गोजां बोथोराव जोङो जों आसामाव होननानै बुङोब्ला जोङो बेसर बेखौ बुंनांगोन गोजां बोथोरनि बेसरखौ जोङो माइ आबाद मावखांनायनि उनाव बेखौ मावनाय जायो जेब्ला दैज्लां बोथोरनि आबाद माइ आबाद अब्ला जोङो बिनि नाय लोगो लोगोनो जोङो बेसरखौ मावनाय जायो। बेसरनि गेजेरजों जों बेसरखौ आबादखौ मावनोबा जोङो गिबियाव गोरान हाखौ जोङो मोजाङै हालौनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जोङो बे बेसर बिगरखौ जोङो बे गोद हालेवनाय हा गोरानाव जोङो हासार होनानै जों बेखौ फोनानै दिहुननो हायो। बिनि उनाव दङ जोंहा जाहैबाय
मेसें बोथोरनि बा गोजां बोथोरनि मैगं माबा आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा दालिखौबो बुंनांगोन दालियाबो मोनसे
सानफ्रोमबो जिउआव ओंख्रि महरै बाहायजानाय मोनसे ओंख्रि बेखौबो जोङो मेसें मेसें बोथोर एबा गोजां बोथोरावनो मावनाय जायो दालिखौबो जोङो गोरान गोरान गोरान आबाद होननानै मिथिनाय जायो। दालिखौ जोङो भारतनि गासैबो दाब दाब जायगायावनो मावनाय जायो
दालिया जोङो सामफ्रामबो जानाय लोंनायाव मोनसे गोनांथार ओंख्रि होननानै बुंनांगोन बेखौ बयबो सुबुङानो। जानायाव बाहायो मानि जोंनि इण्डियाआवनो दालिया बाहायजाबाय थानाय। ओंख्रि होननानै बुंनांगोन। बिनि उनाव दङ जोंहा मेसें बोथोराव मावनाय हिसाबै जोंहा दङ ओ गम आबाद जों बेखौबो मेसें बोथोरावनो मावनाय जायो जोङो गम आबादख खौ जोङो जोंनि आसामनि आसामाव जोङो बेखौ बांद्राय मावाबाबो जोङो भारतनि दाब दाब जायगायाव मावनाय जायो जोङो बेखौ आसामाव बारा मावनाय जाया जों बेख बांसिन गम आबादखौ जोङो
सा सा भारताव बांसिन मावनाय जायो। जों बेखौ आसामाव मावनाय जाया गमनि बारै आं बारा बुंजोबनो हानाय नंला जोंनि आसामाव जों ब्रैथिसिरियाव गमखौबा गम आबादख खौ बारा मावनाय जाया। बेजों लोगोसे दालियानो गोबां रोखोमनि दालि दङ जों बेखौ मुं दालि केसारि दालि बिदि दालिफोरनि मुं दङ बेजों लोगोसे मेसेंबो थोरनि आबाद होनना बुङोब्ला जोङो गोबां मोननो हायो आं दा बेखौ बुंजोबनो हानाय नंला। दा आङो नोंथांनो एसे ओ आंनि बुंनायखौ फोजोब बेयावनो दोनथ'नानै नोंथांनो आङो दैज्लां बोथोरनि एसे आबाद मावनायफोरखौ आं मोन्थिनानै लाग्रोनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां। ओ दा नोंथाङा ओ गोजां बोथोराव मोननाय माखासे आबादफोर आरो मैगं थाइगंनि बागै मोजाङैनो बुजायबाय। ओ दा आं नोंथांनो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव दा जोंनि सुबुंफोरा बांस सिनि मा मा आबाद मावो होनबा ओ माखासेया मैगं थाइगं माखासेया जेन'बा आबाद बेफोरखौ आङो फोरोंनानै होनोसै आरो नोंथांनो दा जोंहा जोंनि ओनसोलाव गुबै बुंनो थाङोब्ला मैखोम आबादानो जाहैबाय जोंहा माइ आबाद बै माइ आबादा जोंनि निउ सुबुंफोरखौ ओरैबायदि मदद होयो जे ओ बोसोरसेनि जानायखौ बै माइ आबाद नि गेजेरजोंनो जोङो ओ बे बोसोरसेखौ जोङो बारहोनो हायो दा बेनो जाहैबाय जे ओ माइ आबादखौ मारै मावो होमबा बा माइ आबादखौ जों मा दाननिफ्राय मा दानसिम मावो होमबा जोङो दैज्लां बोथोरनि बा मार्चनिफ्रायनो जागायनानै जोङो ओ जुलाइ आगष्ट आथिखालाव बिसिम थाङो आरो दा दा माय आबादखौ मारै गायो होनब्ला नोंथाङा मिथिखागौ जेरै जोङो सिगाङावनो माखासे मायफोरखौ मायखौबा खोथिया फ फोनो थाखाय ओ मा खामो सोमो दैयाव बस्थायाव सोमनानै जेनेवबा दैयाव सोमनानै दोनो बबेबा मोनसे हा हाखर फुख्रिफ्राव जेब्ला बे एसे गाजा बेरो अब्ला जों बेखौ गाजा बेरनायखौ जोङो बै हालेवनानै दोन्नाय दु बियाव थ्राय थ्राय थ्राय बेथरफोर फोनाय बायदि फैयो आरो मानो होनना बुंब्ला ओ बारा रोजा जाब्ला जों खोथियाखौ फुनो नायाव खस्ट' मोनो बेनि उनाव खोथिया रज'योब्ला जों बेखौ फुनानै जोङो जोंनि दुब्लि बे जोंनि मा माइ गायग्रा दुब्लियाव जोङो बेखौ आराम टेक्टर बा मोसौजों हालौनानै फोमोन्ना लाखागोन। बेयाव जोङो गायगोन आरोना फुनानै थिग बेबायदिनो मास मोनथामसोनि उनाव जोङो बे माइखौ हानानै जों बेनिफ्राय माइ फिथाइखौ मोननो हायो आरो दा बे माइ फिथाया जोंनि ओैरैबायदि ओ जोंनि सुबुंफोरखौ ओरैबायदि मदद होगासिनो दे जों माइ फिथबायनि जों बिफांखौ मोननो हायो आरो उम आरो दंबावो जोंहा दैज्लां बोथोरनि मैखोम आबाद होनोब्ला ओ जुंखाम आबाद बे जुंखाम आबादाथ' जों नुनो हाय बे सनानि आबाद ओरैबायदि बेबो मोनसे ओ जुंखाव आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव बा गोजां बोथोराव मोनैबो मावनो हायो दा गोलोम बोथोरावबो मावो बिदिनो जुंखाम आबादखौ जोंहा दैनि गोनां बे बांसिन दैनि गोनांसिन जायो नालाय बेनिखायनो दैज्लां बोथाराव मावनाया साबसिन बा गाहामसिन आरो ओ जेरै जों जखाम आबादखौ उम बिदिनो ओ आलु गायनाय बायदिनो जेनेबा जोंङो एसे गोजान गोजां बिदिनो सिन बोनानैबो बा नांगाल जों हा खालामनानै आलु आलु गायनाय बायदि आलुखौ इसे गोजान गोजानाव गायो बिदिनो गायो आरो बिदिनो गायो गायो बेगंरखौ फबना होनांगौ फबना होनानै जों बेयाव उनाव माखासे देरोब्ला बेयाव एम्फौ जानो हायनि माखासे मुलिफोर रासायनारि मुलिफोर सारना होनांगौ आरो हाग्रा थैनायनि थाखाय बेहा मोनसे मुलि दंखायो। ओम जे जेखौ सारोबा जोंङो बिनि सायाव रज'नाय हाग्राबा थैजोबगोन खिन्थु जुंखामा थागोन जों बेखौ सार नानै होनांगौ आरो बिनि उनाव जोंङो एसे दै सोनानै होनांगौ अखा हायोब्लाथ' मोजां। हेलौ। खोनायासै। दादांसै नों मुलिखौनो।